हेलौ खोना
हालौ
अ खोनादोंना? हेलौ अ खोनादों आं। नोंलाय? अ अ अ खोनादों दे।
औ खोनाबाय खोनाबाय।
अ अ ओ होमबा जोंहा डाइरेक टपिकआव थांखानसै नामा?
अ जागोन दे।
अ मागोनि सायावनो रायलायनसै।
हा
बर'फोरनि बर'फोरनि मागो फोरबोनि सायावनो रायलायनसै।
मागो ना?
औ
दे जागोन दे।
अ अ होनबा आंनो बुंग्रोनसै नामा?
औ दे दे।
अ ओ बर'फोरा माने बर'फोराल' नोङा गासैबो हारियानो माने मागोखौ फालियो आरो जेरै एसामिसफोराबो फालियो। आ बेबायद दिनो बर'फोराबो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने मागोखो फालिबोबाय थादों आरो। ओ मा होनो बेखौ मागोनि मागोआ माने ओ इंराजिनि जानुवारिनि जानुवारिनि गेजेरफोरनिफ्राय स्टार्ट जायो आरो बेनिफाय ओ ओरैनोथ' अ सानाग माग दानाव फालिनाय जायो आरो। ओ पुस दाननि जोबथा सान गोजौ जोबथा सानखालिनिफ्राय स्टार्ट जायो आरो मागोआ।
औ औ।
ओ बेबायदिनो मागोनि समाव आरनो फार्स्ट खालि माने ओ बर' गामियाव गासैयावबो माने इदिनो खायसे खायसेयाव दा फालिनायखो नुला आरो बांद्राय इदिनो आगोलनि दिनाव माने गासिबो गामियाव भेलागुर सावनाय जायोमोन आरो बे जि गाबजोब ओ औवा होनानै माने जिगाबजो बानायनानै ओ बेलागुर सावोमोन आ दा माने फुङावनो उथिनानै आइजोफोरा माने सेथ्लाखौ सिबोमोन आरो सेथ्ला माबा सोरांसो जि सान ओंखारसेयावनो माने सेथ्ला सिबनांगो होननानै सेथ्लाखो सिबोमोन आरो। बेनि उनाव माने औ बेनि उनाव बेनि सिगाङावनो माने सेंग्राफोरा दुब्लियाव माने ओ न' फिसा फिसा लुनानै ओ लावखार ओंखाम जायोमोन आरो बेयाव। बियावनो माने बिसोरो माने बेलागुरनि माबाखो बानायखानानै लायो आरो। ओमफ्राय माने हो हेलौ।
औ खोनादों दे।
अ अ ओम बेलागुरनि माबाखो बानायखानानै लायो ओमफ्राय बेयावनो न' फिसा लुनानै लाव खार ओंखाम जायो आरो हरावनो बानायखायो बेफोरफोरखो पुस दानखालिनि माबायावनो ओमफाय फुङाव फुस दान जोबनायनि फुङाव माने बेलागुर खो माने सावो आरो फुङावनो उम सान ओंखारसेयावनो सावो आरो। ओ बेनि उनाव बेलागुरखौ दुगैखांनानै सायो आरो जोंनिखिजाय बेलागुरखौ ओ फुङावनो उथिबाय ओमफफ्राय दाउखा दाउखा नुयैसेयावनो दुगैनांगो होननानै बुङोना नङाबा बादुवा जायो होननानै फोथायोमोन आरो बर'फोरा आं फुङावनो दु दुगैनो होयोमोन आरो गथ'फोरखौबो गावसोरबो माने गासैबो दुगैयोमोन आरो।
औ
ओ अ बेबायदिनो दुगैखांनायनि उनाव बेलागुरखौ सायोमोन आरो। माने बर'फोरनियाव मोनसे फोथायनाय दं जे बेलागुरखौ बेलागुरनि अरखौ सायोब्लाथाय माने ओ मा होनो बेखौ ओ बेमार आजार जानानै थानाय बे बा लोरबां बिदिनो मायबाफोर मोनसे जानानै थायोबा देहायाव माने बेलागुरनि अरखौ सायोबा बेला गुरनि अरजों सावफा जायो होननानै फोथायोमोन आरो बर'फोरा बेनिखायनो बेलागुरखौ खौ बयबो सायथारोमोन आरो। बेनि उनाव बेलागुरनि अरखौ सायखांनायनि उनाव गासैबो फैनानै माने ओ मा होनो बेखौ ओ फिथा सौराइ देनाया जागायो आरो बेनि उनाव ओ गि माने फुङावनो फार्स्टखालि माने आइजोफोरा सेथ्लाखौ सिबखांबाय बेनि उनाव माबायो आरो भाख्रि बे समाव बैसागोनि माबा सरि सरि मागोनि समाव खोनादोंना मागोनि समाव माने ओ मागोनि समाव माने मा होनगोन बेखौ बाख्रि लिरखननाय नेम दों आरो बर'फोरनाव जे गोबोरजों उहा खनसेनो माने बाख्रिख ओरै सोरगिदिं लिरख'नो आरो बिदिबा माने माइनावआ खारा होननानै फोथायो आरो।
औ औ
ओ अ बेबायदिनो बाख्रि लिरखनबाय बेनि उनाव माने आरो मोनसे खामानि मावबावो आरो जिगाब जिगाबखौ माने ओ दिरुं बायदि बानायनानै फाननानै माने गय बिफाङाव खायो आरो। ओ बे जिगाबखौ माने गय बिफाङाव खायोबाथाय माने गथ' दंबाथाय गथ'फोरखौ बानानै बा खाम गथ' गैयाबाथाय खामफ्लायफोरखौ गथ' बायदि बानानै माने खायोमोन आरो बेबायदि बानानै खायोबाथाय माने गया माने बुरजा था- थायो होननानै फोथायो आरो लारिं लारिंनो औ औ बेबायदिनो आरो ओ फुङावहाय इदिनो दुगैस्रां लोबस्रां फुजाबो होयो आरो खायसे खायसे। ओ बेबायदिनो फुजा होनाय अ ओ फिथा सौरायाइफोरखो माने सावो आरो बे फार्स्ट सावनायखो एसे एक्सट्रा दोनखायो आरो बावनो थाखाय बे न'खरनि थैनानै थांनाय सोरबा गेदेर गोलावफोरनो थाखाय बावो आरो बे बावनो थाखाय एक्स्रा सावखायो ओं बेनि सिगाङावनो आरो रावबो जायि एबा सावजेननायावनो बेखौ दोनखायो आरो बेनि उनाव खोलाहाखै मो- खां जानानै बेखौ बाउनाय जायो आरो बेनि उनाव बाउखांनानैसो माने नेक्स्ट जानो थाखाय सावो आरो बे जानो थाखाय सावनायखोसो माने जायो आरो बे बावनो थाखाय सावनायखो जानो मोना।
औ हेलौ
दानियाथ' बेबायदि न'खर अ हेलौ खोनादों ना?
औ खेनादों खोनादों।
अ अ मागिनो थाङोमोन आरो आगोलनि दिनाव ओ दाथ' बेबायदि मागिनो थांनाय बे नुला आरो माने न'खर न'खर गाव गावबाागाव जानाय बेबायदिसो जाहैबाय। आगोल आरो सासे मानसि थांबानो माने बयनियावबो थाखायोमोन आरो फिथाया ओ बेबायदि गासैनोबो होयोमोन आरो बयनोबो ओ बेनि उनावहाय आरो ओ बे मागोनि समाव माने बे लावदुम फिथा थायोना बे लावदुम फिथाखो सा- सावनो सावनो मोना बा जानो मोना होनो आरोना जुदि बे फोथाफोरखौ जायोबाथाय माने मोसौनियाव दुमालु जायो होनना फोथायो आरो। बर'फोरा बेनिखायनो मागोनि समाव माने बे लावदुम फिथाखो सावनाय जाया आरो बाखि जि दं जेरै हासुं फिथा थावनि फिथा ओ एन्थाब फिथा बेफोरखौ सावो आरो आगोलनि दिनाव माने बांद्राय बेबायदि लारुफोरखौ बानायनाय नुवा- मोन आरो दासो माने बेलेक बेलेक माने बेलेग बेलेग टाइपनि लारु बानायग्रा जाबाय जे सिबिंनि लारु गुरनि लारु नालेंखरनि सुजिनि माने बेलेग बेलेग स्टाइलनि लारु बानायो आरो।
उम उम
ओ जेरै बे थालिरनि फिथाखौबो बानायो।
औ
बेबायदिनो थाङा माने बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो।
औ जागोन दे अ नोंथाङा बुंलांखाबाय दानि मागोनि सोमोन्दै खोब मोजांखौनो बुंलांबाय नङा होमबा?
अ
नोंगौ मागोखौ जोङो पुस दाननि जोबथा अक्ट' बा खालारनिफ्राय फालिनाय जायो जाय
औ औ
जोङो बर'फोरा गोदोनि समनिफ्राय बेलागुर सावनाय मोनसे हाबाफारिखौ जोङो खालामबोबाय थादों नङा होमबा बेबायदिनो बेलागुर सावनो थाखाय गामिनि सेंग्राफोरा बा रायजोयैनो जमायै मोनसे बेलागुर बै जिगाबफोरखौ हानानै बेलागुर नेटआव बानायना लानाय जायोब औवाजों नङा होनोमबा?
औ
बिनिनो बेयाव बेलागुर सावखाालि बबेबा गामिफ्राव जोङो जमा रायजोयैनो माबा मोनसे
बिदिनो
अ
औ माबा मोनसे जानाय हमना ला सोरबा बायदि गामिया अमा मासे लागोन गामियैनो नङा होमबा?
अ अ अ
बिदि जानायखौबो जों नुनो मोनो बबेबा गामियाव आरो बेयावनो लावखार ओंखाम जानायफोराबो जायो आरो बेबायदिनो बे बेलागुर फो सावनायनि गेजेरजों बर'फोरनि गेजेराव मोनसे खुगा मेथाइ खननायखौबो मोननो हायो जेनेबा दुम बेलागुर मोसानाय बेफोर नायनानै सिस्टेमाव मेथाइ खननायखौ जों मोननो हायो आरो फुंनि समाव।
औ औ खोनादों
औ बेबायदि मेथाइ खनलनायखौबो जों मोननो हायो ओमफ्रायो बे सावखांनायनि उनावनो जोङो हमना ला बै फुङाव
बाखि बै बेलागुर सावनायनि दुगैनाय मानायखौथ' नोंथाङा बुंलांखाबाय नङा होमबा?
औ औ
बिनि उनावनो जोङो बे बिफां लाइफांफ्राव फिथाइ बुरजा थायनांगौनि थाखाय हमना ला माइ माइआ मोजां बिदां फिथाइ बुरजा थायो नालाय बेनिनो नाराजों जोङो बै गय दंफां आरो खान्थाल दंफां थाइजौ दंफां जाय बिफांफ्रा फिथाइ थायनो रोङा बेफोराव जों खानायखौ मोननो हायो ना जेन बै माइ बायदि बुरजा फिथाइ थायो बे बिदि मोनसे फोथायनानै ओं खानाय जायो होननानै गोबां सुबुंफ्रा बुंथिलांदों आरो आरो बेबायदिनो लवाय थाम फिखांनाय जेनेबा न'खराव गथ'फोर दङबा बेखौ बानानै खानाय आरो खामफ्लाय गथ'फोर गैयाबा खामफ्लाय बानानै फाननाय बेबो नांगौ जेनेबा बै बिफांफोराव जाय बिफाङा खाजागोन बे बियो बेबायदिनो मोजां फिथाइ थायथों होननानै खानाय जायोना ओ बेनि उनाव जोङो आथिखालाव जमा हैै
एक थारिखाव गामियाव फुजा होलायनाय मन्दिरफ्राव जमा गामियैनो फुजानो बेफोरखौ जों मोननो हायो नङा होमबा?
उम उम।
बेबायदिनो मागोआबो जोंनि बैसागुफोर बायदिनो मोनसे बेसेबांबा मोजां बुंनाय जानाय बोजबजानाय बर'फोरनि मोनसे फोरबो जोङो। बर'फ्रा आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि हिसाबै। बेबायदिनो खस्थ'यै मावनानै दांनानै मोननाय बे आबादनि फिथाइखौ जोङो जमायै खनसे जमा जालायनो होननानै मागोआव जोङो फिथा सौराय जानाय जों बेखौ मोनगोन आरो नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
थावनि लारु फिथा आरो एनकाप बानायनानै जायो गोदोनि समाव न'खर न'खर थांनानै फिथा मागिनानै जानायफोरखौबो जों मोननो हायोमोन ना। आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो। गोदोनि समाव बेबायदि मागोआव गामियाव जमा जमा जुमाय लोंलायनाय। बायदिसिनाखौबो जों मोननो हादोंमोन आरो नाथाय आथिखालाव बे गोबां जायगाफ्राव एसे खमायलांनायखौ
खमायलांबाय औ।
मागो मागोआबो बिदिनो जोंनि थाखाय मोनसे जेनेबा गनायजाथाव बर'फोरनि फालिनो गोनांथार मोनसे फोरबो आरो बे फोरबो मागो फोरबोनि गेजेरजों। जोंबो जोङो जोंनि बर'नि माखासे आसार खान्थिफोरखौ। आरो माखासे दोरों गियानफोरखौ जोङो लाखिनो हायो नङा होमबा? हमना ला जोंनि गेजेराव बिफाङाव बे जिगाब खानाय आरो बे। बाख्रि लिरख'नाय बेफोरथ' जोंनि मोनसे दोरोङारि गियान नङा होमबा?
औ नंगौ।
बेयो जोंनि दोरोङारि गियानाव गोलैबाय आरो फारसेथिं बै फिथा सावजेननायखौ जोङो गोथैफोरनो न'नि। गोथैफोरखौ गो गोसोखांनानै जि बावलायनाय सै आसार खान्थि नङा होमबा? बे मागो फोरबोनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर'फोरनि माखासे दोरों आरो आसार खान्थिखौ जोङो फोथांना लाखिनो हायो आरो।
औ औ औ।
बेबायदिनो जोङो मागोखौ खोब बेबायदि गोलाव सम फालिनायखौ जों नुनो मोना। बेबायदिनो बेलागुर सावनायनिफ्राय लानानै गोदोनि समाव हमना ला सप्तासेसो फालियोमोन बायदिखौ जों मोननो हायो। आथिखालाव सानथाम सानब्रै बेफोरबायदि फालिनायखौ जों मोननो हायो आरोना।
औ
दा गोबां जायगायाव मागो फोरबो फालिनायनि गोबां फारागखौ जों नुनो मोनो। मोनफ्रोमबो जायगायाव जोङो गोरोबलायनायखौ मोननो हाया।
औ
हमना ला नोंसोरनि ओनसोलाव दा फालिनाय माखासे नेमखान्थिफ्रा गुबुन जागोन जोंनिया गुबुन जागोन बेफोरबायदि जायो आरो।
औ औ गुबुन जायो। हेलौ
दा बेनि गेजेराव नोंथाङा माबा बुंनो सानबावो नामा?
हो
माबे फोरबोनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावो नामा?
अ बिदिथ' दा बहुद सोलायलांबाय बेखौनो बुंनो सानो आरो जे जोंनिया माने आगोलनि बायदि जेबो ट्रेडिसन एबा नेमखान्थियानो गैला। बे बाख्रि लिरखननायखौबो रावबो फालिला रावनावबो माने
आथिखालाव आरो जोङो बेफोरखौ नायोबा बै फिथा देनायफोरनि बेलायाव जों गोबां सोलायनाय मोनबाय नङा होमबा? गोदो उवाल गाहेन उवाल गाहेनजों ग्रोम ग्रोम दैेयोमोन जमा जों